हेल' नोंथां औ बुंनाय नोंथां। औ खोनादों नोंथां बुंनाय।
आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा
नंगौ नों। नोंखौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा रोखोमनि मैगं मोनो दैज्लां बोथोरावहाय नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां दैज्लां बोथोराव ना
नंगौ।
उम दैज्लां बोथोरावथ' जोङो गोबां बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ मोननो थाङो। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय लाव फान्थाव आरो खुमब्रा बैफोरखौ जों मोननो थाङो बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय लेस्रा भिन्दि। आरो जोंनिया थाइसुम बैफोरखौबो मोननो थाङो। आरो जोङो बिलाइ जोङो जायो जेनेबा मैथा बेखौबो जोंनि जायगायाव मोननो थाङो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ जों मैथा औ बे मै थाखौथ' जोङो बिलाइनिफ्रायनो मोनो आरो बेयो रोखोमसे गोखै आरो बेखौ जोङो जानानै जेनेबा जानानै बुङोब्ला जोङो बेखौ नाफोरजों एबा गोबाङैनो नाफोरजोंनो जोङो जानानै जोबोद गोथाव मोनो। बेखौ औ औ। बेनि अनगायैबो जोङो बैफोर जेनेबा थास'फोरखौबो मोननो थाङो नोंथां। थास' बुङोबाथ' बेवहाय जोङो दैज्लां बोथोराव गोबाङैनो थास' बे गासै बाहागोखौनो जानाय जायो। जेनेबा थास' बिबार औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? थास'खौ जेनेबा मा मा बाहागोखौ जायो? आरो मादि बानायना जानाय जायो।
नंगौ नोंथां। जों दा थास'खौ गासैखौबो जाजोबो। जेरैहाय जोङो दा दैज्लां बोथोरावहाय थास' आथिं थास' बिबार बेफोरबायदि मोनो आरो नोंथां। थास' बिबारखौ जोङो अमा बेदरजों बेबादिनो नाफोर जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
खायसे खायसेया खारै होनानै जायो आरो खायसे खायसेया गोखै होनानै जायो आरो। बेबादिनो थास'आ एसे मानोनालाय बेनि थाखायनो गोखैहोनानैबो जायो।
उम नंगौ नोंथां।
थास' आथिं थास' आथिंखौबो जोङो एबा बिदिनो ना खांख्राइ बेफोरबायादिजों जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो थास' थास'नि देन्था बे देन्थाखौबो जोङो ओंख्रि संनानै बा बेबादिनो भाजा एवनानै जायो आरो नोंथां। आरो थास' बेदर थास' बेदरखौबो जों बेबादिनो ना बेदर बेफोरबादिजों जायो आरो नोंथां बेखौबो।
नंगौ नोंथां।
आरो जोङो थास'नि बिलाइ बेफोरखौबो जायो आरो। बेबादि नो थास'खौ जोङो। थास'खौ जोङो गासिखौबो लाजोबनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथांनि थारैनो जोंनि जायगायावबो बिदि थास' बिबारखौथ' दैज्लाङाव गोबां मोनो नालाय। बेनिखायनो जोङो थास' बिबार बुङोबाथ' बेवहाय जोंनिया मोनसे मादा रखम थायो गेजेराव बेखौ जोङो गारग्रोनाय होयो जाहाथे बे माने मा होनो आरोना बेनि थाखायनो बेखौ गारनाय जायो। बेनि उनाव जों बै बिबारखौ एसे फिसा फिसा खेबस'नानै जोङो एबा फिसा फिसा बाहागो खालाम लांग्रोनाय जायो । लाखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो दैयाव बेखौ होनाया जायो दै माने जेनेबा गुदुं दै सारायाव फुदुंना लाग्रोनाय जायोना । बे दैेनो जोङो फुदुंनानै बेखौ बिदिनो औ बिदि बानायनाय जायो । आरो बेवहाय जोङो जेनेबा बेदरफोरबो होलांनाय जायो। बेदर बुङोबाथाय जेनेबा अमानि बिबौ बैफोरखौबो जायो नालाय बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो खायफाया ना फिसाफोर दङबा ना फिसाफोरखौ गारलाना होनाय जायो होमबानाया जोबोद गोथाव जायो बेनि अनगायैबो जोङो थास' आथिं बे थास' आटेंंखौ बुंनो थाङोबा थास' आथिंफोरखौथ' जोङो दा दानिया दैज्लां बोथोरावथ' थास'फोरा जोंनिया दुब्लिनि जिं जिं आलि जिं जिंफोराव थालाबायसोयो बेनिखायनो जों बैफोरनिफ्रायनो जोङो थास' आथिंफोरखौ एबा बहाबा बिदिनो बारिफोराव गायना दोनदोंबा बैफोरनिफ्रायबो जोङो ओ खाना लायग्रोनाय जायो आरो लायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोलाव जायो नालाय थास' आथिंया स' जोङो बेखौ बेनि सायाव थानाय बाहागोखौ जोङो माने बे ओ गारग्रोनाय जायो गारखांनायनि उनाव जों बेखौ फिसा फिसा सेफायनानै बेखौबो जोङो बिदिनो माने सोरबाबा जेनेबा भाजा रोखोम ओम रोसि बाहाय बानायनानै जानाय जायो आरो खायफाया जोंनिया बिदिनो मैगंफोरबो संनानै जायो आरो बियो एसे बिज्ला बिज्ला जायो आरो नांथों
औ नंगौ नोंथां खोनादों नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जोङो बे थास'आ थास' बेदर थास' बे बेदर बुबाथाय बेखौ हा सिंनिफ्रायसो मोननाय जायो स' जों बेखौ हार सिंनिफ्राय जावना लायनानै जोङो बिदिनो बेनि सायनि माने बिगुरफोरखौ गारग्रोनाय जायो गाखांनायनि उनाव जों बेखौबो फिसा फिसा जोङो दानफ्लेना लायो दानफ्लायना लखांनायनि उनाव बेखौ सोरबाबो खारै जायो
आरो सोरबाबा बेदर थाव जायो बिदिनो जानायखौ नुनो मोना आरो बेयाव बायदि रोखोम बिदिनो जोंनि जाग्रा जेनेबा ना बेदर बेफोरखौनो जोङो होल्दानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां औ नोंथांनि ओनसोलाव बे खारैखौ मा रोखोमै मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नांथों हागोन खारैखौ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो थालिर बिफांनि जेरैहाय जोङो आथिया थालिर साबसिन जायो आरो ना नोंथां खालामनानै जों बेखौ जिरनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों बेखौ सान्दुंआवहाय फोराननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला बियो रानगोन अब्ला जों बिखौ अरजों सावनानै हाथुफ्लाखौ जोङो दैजों सरनानै जि ओंखारगोन रोसि बेखौनो जों खारै महरै बाहायनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथांनि ओनसोलाव बे खारैखौ आरो मा मा मैगंफोराव होदलानानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां हागोन जेरैहाय जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बिलाइ बेखौ जोङो खारदै महरै संनानै जानायावबो बाहायो आरो अनला खारै बेबादिनो सबाइ खारै बेफोर बादि ओंख्रिफोराव जोङो बाहायनानै संनानै जायो आरो नोंथां जोबोर गोथाव जायो फुजिबाय बरनि ओंख्रि बुङोब्ला सबाइ सम बेफोरावबो जोङो बे खारैखौबो बाहायनानै संनानै लायो आरो नों
नोंथां थारैनो
हो ला जेरैहाय एखनबा जों दैयाव सोमनानै दोननानै दोननांगौ जायो जाहाथे बेनि मै
थां थानाय नोङा
नंगौ बेनि उनावहाय जों बेखौ साफा हुखनानै जाहाथे बिनि बिगुरनि मैलाफोरा खारो साफा खालामनाय जायो उखनानै आरो बेनि उनावहाय सामनि दाखोनखौहाय गारनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव सामनि बे लान्जाय बेखौबो दानसनाय जायो बेबदिनो सबाइ सबायजों संनो थाखाय जों बेखौ गिबियाव सबाइखौ सुग्रोननानै सारायावहाय दै खारदै संख्रि बेफोरबादि होनानै रुग्रोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला सबाया रुइगोन अब्ला जों बेयावहाय सागं सानानै होनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सामखौ गुबुन सारायाव थाव बानलु संख्रि सामब्राम हाइजें बेफोरबादि होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव सबायखौ जेब्ला सागं साखांनायनि उनावहाय बेवहाय सामखौ होसननाय जायो आरो नोंथां बेबा नंगौ बेबा दिनो संनानै जोङो जायो आरो नोंथां आरो बेवहाय मोदोमनो थाखाय जोङो बेबादिनो दुन्दिया बा गगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेबा बिदिनो सबाय ओं सबाय साम' जा जोबोर गोथाव जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि
खौ जानानै मोजां मोनो
नंगौ बेयैनो जोंनि बे ओनसोलावनो मोननाय जेनेबा ओ बोथोर लानानै बोथोर बेवहाय बुंनो थाङोबाथ' ओंख्रि जोंनिया साम' जोबोद मोजां मोनो बेखौबो
नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जोङो लाथा लाथा एम्फौ लाथावखौथ' फ्राय खालामनानै जाबाथाय बेयो जोबोद गोथाव जायो आरो बेनि अनगायैबो बे जोङो जेनेबा अनला ओंख्रिफोराव होलानानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो बे जानायावबो जोंनिया बेयो जोबोद गोथाव जायो आरो बेनि अनगायैथ' सबाइ सबाइ बुंबा जोङो जोबोद माने जनायनिफ्रायनो उथिनो बालायनाय जोङो जा नायखौ नुनो मोनो मानसिफोर खौ जेनेबा सोरबाथाय जोना होबाथायबो उथिया बिदि माने बेयो जोबोद गोथाव जायो जानानै आरो जोङो साबाइफोरखौ गोबाङैनो ना गोरानजों फोरजों जाबाथाय बेयो जोबोद माने मोनसे थावनाय माने मोनसे माने फैयो आरो ना बे निखायनो जोङो बेखौ ना गोरानजोंबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो बायदिसिना नाफोर जों होलानानैबो जायो
नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनियाथ' समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेसे सेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथांजों जानायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां लागिथ'सै गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों